खुलुमबाय नोंथांनि हेलौ
औ माने टपिकआथ' दैबानानि
ओ
औ औ
माने बिदिनो अखा बांद्राय हाबा दैबाना जायो आरो ना
औ
बांद्राय अखा हाबाबो थिग नङा दैबाना जायोना आरो माने बांद्राय सानदुं दुंबाबो रानजोबो ना जायगाफोरा
ओम ओम
ओम माने इदिनो दैबानाफोर जाबाबो माने जोबोद खस्थ' आरो
औ
बिदिनो माने
एबार नोंथां
ओ औ बिदिनो माने जोबोद खस्थ' जायो दैबाना जाबा इदिनो माने सेस न'स' माने बायजोबलाङो बिदिनो बांद्राय दै बाना जाबा आरोना ओमफ्राय बिदिनो आरो एबार जोंनि जायगायावबो दैबाना जादोंमोन आरो ना
औ नंगौ
बिराद दैबाना जाना होदोंमोन आरो ओमफ्राय
औ
मे दंफां लाइफां बेसे लोमजोबदोंमोन आरो न'फोराबो बिदिनो लोमजोबदोंमोन आरो बेनिफ्राय ने ओरै सि सिमोन साफरिखैबो माने बिराद नो दलं बायलायदोंमोन औ नों होनदो होम्बा
आं माने नोंथांनिसिम माने बि बा
औ
औ
एन ला
औ औ
नंनायालाय नंगौ माने बिदिनो बिराद खस्थ' जायो आरो जोबोद।
म खेथि खालामनायफोराव माने माइफोराबो खोथिया फोनाय दै जाब नायनानै लोमलांलांजोबो आरो बिदिखायनो माने आरो खिथिफोरनि थाखाय माने बुहुत माने उसुबिदा जायो आरो दै बानाया आरो
औ
फारसेखै एखै हाफोराबो माने गुगालाङो जेने ओरै जोंहा आसामनिनो
औ
आरो नों
औ माने एबार जोंनिखैबो बिराद दैबाना जादोंमोन ना आरो ओरैखाय माइ गायनो खोथिया फोनो जोबोद खस्थ' जादोंमोन।
औ
आरो इखायनो माने माबा आसामावबो अरुणाचलनि दैया फैना होना जोबोद खस्थ' जादोंना ओरै दैफोरा माने लोम दैफोरा माने लोमजोबदों जोबोद खस्थ' जादों। आरो औ आरो बिदिनो माने गायनायालाय गायदों नाथाय एबार माने खोथिया फुगासिनो आरो ना खोथिया फुनायाबो जाथारासै जोंना मानसिफोरखौनो मोनाखै खै जोंहा औ जोबोद खस्थ' जायो आरो ओरैबायदि ओरैबायदि
हेल' हेल'